खोनाबाय दा? औ खोनाबाय। हेलौ। औ। ए नै जाखांनानै जिरायलाबायदोंसै ओरैनो।
अ
नोंहालाय मा खालामदों?
ओम दं आंबो जिरायनानै दं। ओरैनो इयावनो।
ओंखामफोर जाखांबाय?
ओंखाम जाबाय ओ।
मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रिया दालिमोन इनिफ्राय मैथा बाथोन।
जोंहाबो आलु जहल आमफाय मै था नासोमोन।
अ।
बानलु बा थोन ओमफ्रायो।
ओबाव दं दालाय?
आं न'आवनो दंगासिनो।
औ बेनो
ओमफ्राय अबावबा थाबायदों नों?
थाबायदों आङो औ।
ए थाबायनाय बादि खोनादों।
औ
मा मा खालामखो दिनै?
दिनै फरिखासो दंमोन। फरिखा हैबाय बे फैबाय। दा नै दहाय सासे जों रायलायबाय आं। दा नोंजों रायलायबाय।
फैबाय आंनाबो दहायसो फैदों।
ए ओ ओ एसे बुरजा होदों ना?
थाइनैल'सो मोन्दों फार्स् आव ओमफायो माबा प्रसेसिं जानानै दङ' मा होनो थामजौ सि द'जिबा
ए साबेसे जाखो नोंना रायलायनाया?
ओ रायलायनाया सुद'जनसो जाबायहोनदां।
ए एसे बुरजा होबाव नांगथ'।
औ। ना माखासेफोरजों जिर' जिर'सो देखायदों आंना।
अ।
थाइम बारा जा दों ना साबमिद हरनो रोंङाखैथाय आङो।
उम। दा ना एसे खमाय एसे खोमालै आं नाबो बारायासै माथो।
ए।
मा बे दामा
नोंना बुरजा हाबबायनो दां।
गैया खमथार।
मा ओंख्रि होनदोंमोन नोंसिना?
माबा दालि। ओमफ्राय मैथा मैथा बाथोन।
माबा खामानि मावदोमोन।
ओहो मावाखै। अखासो हादोंमोन। दा हागाथ'बाय।
अखायानो हागासिनो दा एसे सान्दुं
उम।
सान्दुंबो दुंजोबाखै एसे
उम।
दावसो गाबगासिनो।
ओम दाव गाबनाय खोनाफायदों। हाग्रानि दाउ
रायज्लाय मानि मानि रायलायो।
ओम। दावबायनायफोर रायलायनो हागोन।
बेरायनो लायाखै जेरावबो
गैया हो।
जोंनासो कलेजनि दावबायनो लादोंमोन बोरै जागोनथाय।
उम जे परिखा जोबबा।
फरिखा जोब्बा।
ए अबेआवबा
नै बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन सेरापुन्जियाव बोरै जागोन
ओम बायदि थाइ दा।
बोथोरासो ओ खस्थ' मोनगोन ना मागोन अखा हाबाय थानाय जोंनियावनो अखा हाबाय थादों।
ओम हाजोआरि जायगायाव एसे माबा खोमालै दा
गुसु
गुसु माने बे हा गिसिखानाय जालाबायोना ओ दा बे सिजोनाव एसे माबायो नामाथाय
बेरायनाया एसे स्टपाव
ओ एसे माबानांगौखौ मा होनो गिनांगौ नामा मा होनो।
औ गिनांगौ गिनांगौ।
ओम हा गिसिखाला बायनो नागिरो ना दा।
औ
ओ अबसे बेरायथावथाव जायगाफ्राबो बिसोरोनो गोजा हाजोर जायगाफ्रानो।
हाजोआवनो साबसिन जायो समायना नुथाइ नुनाय दाउमा दाउसा दाउसिन दाउला जिब जुनार जिब जुनारथ' नुवा बेहाय जिखुनु जाया समायना नु थाय‌ नुबोगासिनो दं दंफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसा
ओम थांफेराखैलै थांनांगौ शिलंआव
ओम अ
मोजां माथो बेरायनो फैसा खरस जायोलै बेरायबाबो ओमफ्राय
जायोलै बावथ' खम समाव थांनो हाया लाखाथारनांगौ जायो।
नोंसिना ज' थांनाय नालाय खोनसेनो
औ जसो थांनोनागेरदों।
फैफिननो
ओम दस जोनसो थांनांगोनदां जोङो।
ओम सानसेनो थांना फैफिननाय ना।
ओहो सानसेनो थांना फैफिना।
अ
हर थाबोगोनसो
अ ओम लोगोफोर मिलयबा थांजायोथ' ओंखारबा
औ औ औ
कलेजनि लेबेलफोर गोजा
ओ औ जोबजोब्बाय पुरिखाया
जोबाखै जोबनायालाय मोनथाम दंबावो
ओ
दिनैबो दंमोन
अ जाबाय
माखौ होनदों
ओम गुमि दं राय दं
नै बारबो अखा नागारबा गरम गरम जासै
ओ
सान्दुं दुंखावलाबाय गरम थानो हायै जासिगोन र' जै सान्दुं दुंबाय थानो हानाय नंला एबार
ओम रोजासिन
अखा हाबाय थानानै सान्दुं दुंबाथाय उसाव बादाव उसाव बादाव जायो
ओ सियायला बायदोसो आहा दसे गोलांहांबाय आं उनदुलांखांबाय दसे अखा हादोंमोन मबाइल नायनायानो नायनायानो बोरैबा मेगनाव रो रो मोननानै दसे दो होलांदों दा मोनायाव खयथसेयाव उन्दुनाय जायो
मोनायावथ' जोंना एकदम बार'था गाहाम दैलि बार'थाया जाखायो
ए
बार माने ओरै गोजौआवसो जाबावो। गाहायाव एकथा गाहाम जायो बार'थ बेयाथ' बार'था रेटखा।
ओम ओम
जानायानो नयथानिफ्रायसो संनाय जायो। साराय दसथा गाहामाव जा जाहैबाय। साराय दस था बारबावोसो। दसे जाख थांनानै जिरायबाय जिरायनानैनो बार'था जाखाबाय। बार'था जानानै आरो थाबावबाय दसे मबाइल नायबावबाय।
उम उम। ओमफाय फुं उम फुङाव सिखारनाया?
खौनो जाया।
औ।
खायफा खायफा सिखारो ओंनिआवहाय सिखारग्राया सासे फास्थायाव सिखारग्रा दङ दैलिक फास्थायाव सिखारो बेयो। जोंहाथ' साराय सात था आतथायाव सिखारो।
उम उम उन टाइमा उन्दुनायाव गोबौ जाबाय बा।
औ।
उम।
फुङाव थाब सिखारनाय जाला।
ओ।
उम मानसिफ्राबो बेस सिबा बुरजा थायोना। मोनायाव दाव जायो।
अ।
थाब उन्दुनाय जाया।
औ। एगार' जन बार' जन बारबावो।
बिदिबो माबा जायासै दिनि आथिसुवानि जाग्रा फिथाइ-सामथाइफोर?
गैया जानाय जायासै।
अ।
मैया आमसेसुवानि नामाव जाबाय खान्थाल। थाइजौ खानाय जायासै आनारस जाबाय। खान्थाल जाबाय। ओम नोंस्रालाय जायाखै?
आं दहाय जादोंमोन। आनारस। पन्दसल' जाबाय आङो।
अ'।
जाबावनांगौ मालाबा र'।
फिथाइ सामथाइ जानानैसो आजो फ्राद जायो। फिथाइ सामथाइखो बोथोराव जाखानांगौ।
उम
थाजा थाजा बुस्थ थु जानांगौ आरो।
गेलेयो इसुखोनो। जानो लुबैबाबो मोनजाया होननायसो न'फ्राव थाजौनांगौ बुस्थुफ्रा
गायनानै दोननांगौ।
उम कालारियाथ' दङ दंनायालाय थायोबो जानो बाय
औ थाइबेंङानो बायो। थायोबा न'वाव थायोबा थालिर बे गोलाव गलाव अमृत सागर ना मा होनो ना थालिर हायथा बिसोरखौ गायना दोननांगौ।
थोनोयो जानो।
थालिर माल भ'ग आबो गोनांथार।
औ
मालभ'गआ साबसिनबावसो भिटामिनाव।
ओम दङ दंनाया फांनैसो दङ जोंना न'खराव
अ'
मोनो दाउखा थाय दाउखा एसे दंलाबायो।
एह
थालिर दाउखाखौ ओंख्रि जायोना मायो।
उम ओम ओंख्रि जानो मोजां।
होननाय जासिगोनबो नामा
ओ समा
औ।
जिनै मिनिटसिम जिनै मिनिटसिम लायो।
बाजि खालामसै।
एह।
जासिगोन बे ने?
उम उम औ दे।